नोंथां अ नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों दे
औ आं ओ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाय जों जोङो ओ दसे समनि थाखाय सावरायनो थांदों मोननैसो ओ दानिया मिथिनो गोनां बाथ थ्रानि थाखाय
औ नोंथां सावरायजागोन दे
औ ओ आं जा आयदानि जा आयदा होनो माने जोङो औवाखौ मा मानि मानि मानि थाखाय जोंनो गोनांथि जायो औवाया जोङो जोंनो मा जेनेबा ओ खालामानानै मा होयो बिदि जायो जोंनो औवाखौ नोंथाङा सोरमायहरनो हागोन
औ नोंथां ओ औवाखौथ' जोङो गोबां खामानियाव बाहायनायखौ नुदों आरो गिबियावनो आङो जा जोंनि लेखा बिलाइ बानायनाय बा बा लेखा लिरनायाव जोङो बहि बायदिसिनायाव बाहायनायखौ जोङो ग्रोयो आरो ओ बेथ' जोबोर गोनांथार जो बायदिसिना जेरै ओ सोलोंथाइ लानायावबो जोङो औवाखौ जोङो गोबां हेफाजाब होनायखौ नुदों आरो जोङो बेनि अनगायैबो जोङो खायसे न'नि खामानिफोरावबो जेरैबायदि जोङो न' लुनाय आरो बेरा दुंनाय बायदि फोरावबो जोङो होनायखौ नुदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौ जानाय बायदियावबो बाहायो जेरैबायदि औवा मेवाइ बुङो बेखौ ओ औवा मेवाइखौ आङो जानायखौ एसे फोरमायनोसै ओ औवा मेवाइखौ जोङो जानोब्ला गिबियावनो ओ औवा मेवाइखौ लाबोग्रोनाय जायो गासैबो औवानिखौ जानाय जाया जोङो खायसे औवानिखौल'जानाय जायो आरो बेवहाय जोङो लाबोनायनि उनाव बेखौ मोजाङै सानि ओ बिगुरखौ बा बा खोमोनखौ गारखांनायनि उनाव बेखौ सुखांनानै मोजाङै खारैजों गोरलै गोरलै हा हानानै लानाय जायो आरो बेनि ओ जोङो बेखौ अनलाजों जानो गोनांबोला गिबियावनो ओ माइरंखौ सोमना दोनखांनायनि उनाव बेखौ सुखांनानै उवालाव नङाब्ला दिंखियाव बायदियाव देनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जे बेखौ अमा बायदिजों जानो गोनांब्ला जोङो बेदरखौ एवफ्रानग्रोनानै लायो बेनि उनाव ओ जोङो जा हानानै लानाय औवा मेवाइ बेखौ जोङो ओ रब होग्रोनाय जायो आरो बेवहाय जोङो मस्ला बायदिबो होनाय जायो बेनि उनाव बेवहाय दै होनानै बेखौ मोजाङै गोदौ होयो आरो बेयो गोदौखांनायनि उनाव जोङो जा दे देनानै लानाय अन गुन्दै